हेल'
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों।
अ खोनादोंना? खबरफोरा बोरै?
खबरा मोजाङानो।
मोजांआनो ना?
अ
उम आङो नोंथांजों मोन बेरायनायनि बागै मोनसे टपिक रायज्लायनो सानदोंमोन नों- नोंथाङा रायलायनो हागोन ना आंजों?
हागोन हागोन मानो हाया जानो। उम
अ ओ नोंथाङा दासिम अबे अबे जायगायाव बेरायखो? बुंनो हागोन ना?
ओं हागोन आं एसे माबाया- एक्सप्लेन खालामनानै ब्र' ओ ओरैनो बेरायनाय बुंब्लाथ' जोङो सरासनस्रायै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो बुङो ना।
औ औ
बे मेन्टेल हेल्थनि थाखाय मोजाङानो जेनेबा जोङो न'आव थाबाय थानानै सान बांद्राय साननाय आरो ओ बांद्राय सानफ्रुनानै खर' एसे माने जेरै खर' खौ एसे गिलिर मोनोबा जों बेरायनाया मोजां। मोनो आरो जेनेबा आरो बेरायनानै ओ गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनानै जों मोनसे जायगानि जेनेबा थासारि आरो राव बायदिसि- ना गोबां नलेजबो माने गियान मोनबोयो। स' बेखायनो जों गोजान-गोजान जायगायाव बेरायनांगौ आरो ना?
उम
औ बेफोरनो बेरायनाया उम। नोंथाङा आं सोंदों आंखौ अबाव-अबाव बेरायखो आंथ' ओरैनो सरासनस्रा ओ अरुना आंथ' आसाम नालाय अरुणाचल आरो ओरै मेघालयल'सो थांदों। दा नोङो आं माखासे खोथा खोनथानि जेनेबा जोङो गुबुन बे जायगायाव थांबा ओ गिबियावनो जों आइ एल पि लाग्रो गोनां जागोन आरो बेनो आरो लाइन पास। बेखौ लानाया जों गाहाम जानानै जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव थाङो नालाय।
ओम।
मा जागोन मा मागोन जों जेबो मिथिया बेखायनो बे मोनसे लिगेल डकुमेन्ट गखौ जों लानांगोन आरो।
ओम।
जोङो मोनसे गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बिसिनि हारिमु राव माखासे बिसिनि आखु जानाय लोंनाय गासिबो जों मोनथिना लानो मोनो आरो। बेरायहैबा आरो जों बेरायनायाथ' गोबां रोखोमनि दं अख्रांमायारि दावबायनाय हायारि दावबायनाय दैयारि दावबायनाय स' आङो बांसिनानो हायारि दावबायनायखौनो मोजां मोनो आरो आं हायारि दावबायो बांसिनानो। आरो आं हाजो जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो। बेबायदिनो खिन्थु बेरायनाया जोंनि जोबोद मोजां आरो जेरैनो जों माखासे खोथा मोनथिनो मोनो गोदान-गोदान मानसिफोरजों लोगो मोननानै रायजलायनानै गावनि रायलायनाय स्किलखौ बारायनो हायो। बेबायदिनो मोजाङानो आरो दा नोंथाङाबो एसे बुंनायफोर फोरमायनो हागोन नामा?
बेरायनायनि बागै ना?
अ।
आंथ' बेरायनाय माने बिदिनो ओ जेरै दाथ' माने बिराद सोलिनाय जायोदोंना दा गरम बोथ बोथोराव जेरै थावां थांनो हायो जोङो गुसु जायगायाव। शिलं बेफोरबायदि गोबां जायगा दंना गुसु जायगा। माने दाबायदि ओ दैज्लां बो थोर एबा गरम बोथोराव जों माने बेरायनो मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि जायगायाव माने आंबो थांखांबाय बिदियाव माने बेरायना मो जां मोनदों आरो जों थांनो हायो दा थांनोबो मोजां। बेफोरबायदि जायगायाव गोबां जायगा दं बिदिनो बेरायनो हायो जोङो। नोंथाङा माने बेफोरबायदि नों दहाय बुंखांबायना नोंथाङा। माने बिदियाव बेरायनानै बोरै मोन्दों माने एक्सपिरियेन्सखौ बोरै मोन्दों?
ओं बोनानैथ' मोजां मोनदों माने औ हागोन। मानोना बेथ' हाजो जायगा जाबायना जों ओरै थांदोंमोन ओरै अरुणाचलाव। ओ जिर'आव थांदोंमोन थाववां थाववांआव जोङो बरफआव थांदोंमोन आरोना। थानानै गोदान एस्कपिरियेस्न गोदान माने जायगा नुहैबाय गोदान एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनबाय। जेनेबा बिसिनि मानसिखौ लोगो मोनबाय बिसिनि जानाय थानाय माखासे खामानिफोरखौ जोङो सोलोंनानै मोनबोबाय आरो।
उम माने मोनसे गोदान सोलोंथाइ मोननो हायो आरो ना। जों बिदि बेरायनोबा उम मोजाङानो।
दा नोंथाङालाय बबे बबे जायगायाव बेरायखो ओरैनो जेनेबा?
आङो इदिनो अरुणाचल बेरायबाय जेरै जिर' इटा नोगोर बेफोरबायदि गोबां जायगा जेरै आसामावबो दं बिराद गोबां जायगायैनो दं गहाटिफोर। जेरै आसामनि बाहेरायावबो बेरायनो हायो आरो जोङो जेरै शिलं टावां उम बेफोरबायदि जायगा मिज'राम।
औ।
बेफोरबायदि जायगायाव माने बेरायखांबाय आरो आङो।
अ दा नों दा नोंथाङा हायारि दावबायनो मोजां मोनो ना अख्रांमायारि ना दैआरि दावबायनायाव बांसिन मोजां मोनो?
बांसिनानो इदिनो हायेनारि दावबायनो मोजां मोनो। बेफोरबायदि आरो माबायावथ' बेरायफेराखैना अख्रांआरि दावबायनाय दैआरि बेफोरखौथ' इसेबां माबा गैफेरा। मोनफेराखै आरो माने बेरायफेरनो दावबायफेरनो मोनफेराखै बेफोरबायदियाव।
अ औ।
उम नोंथाङा मोनफेरबाय ना उम।
आंबोथ' एथबां माने गोजानाव जेनेबा बे आं खोन्थानाय बे बा बेलेग स्थेट होनोबाथ' दा अरुणाचल आरो मेघालय ल' थांनाय जादोंमोन ना बेलेगावथ' आं बेरायफेरनो मोनाखै थांनो सानदों। दा जों बिदिनो उम दा जों बिदिनो बेरायनानै बिदिनो जेनेबा हमना ला गोबां सोलोंथाइ लाबोनो हायो आरो मा। बेरायनायजों लोगोसेबो बेनिखायनो जों बेरायनाया न'आव थाबाय थानानैथ' जों इसिबां मानानि माबायाना। आरो न'आव थाबाय थाबा खर'फोरखौ गिलिर मोनो स्ट्रेस जायो ना ओमफ्राय ओंखायनो जों बेरायनांगौ जायो बेनि थाखायनो माने मोजां आरो।
उम मोजां देहानि थाखायबो मोजां जायो माने माइन्दफ्रा फ्रेस जायो बिदि बेरायनो मोनबा गोसोफोरा आरो दाथ' नै मा खालामनो बेरायनोबो दा दा समावथ' बेरायनो हायो बेरायनायालाय होनबाबो मोनसे दा दैज्लां सम बे समावथ' माइ गायनाय बायदिसिना माइ गायनाय जोंनि माने बे समावथ' आबाद मावनाय जायोना बेफोरबायदियाव माने थांनो हाया आरो बेफोरबायदियाबो मोनसे माबा बेरायलाय लुुबैयो जोंबो दा।
उम।
मा मा जायगा नोंथाङा मोनथिनाय मा मा जायगा मोजां जायगा मिथिनाय नोंथाङा खोनथानो हागोन ना? अबे बबेयाव मा मा जा जायगा दं मोजां मोजां?
बिदिबाथ' जों ओरैनो जोंनि सा सानजा भारतावनो गोबां मोजां मोजां जायगायाव दं आं होनबायानो दहाय अरूणाचलावनो जों मोनब्रै मोनबा जायगा बेरायनो हायो जेरै थाङोबा जोङो जिर'न थावां होन ओमफाय उम जायगा दङ आं बावाजोब्बाय आंबोथ' मोनबाल' जायगायाव थांदों। ओमफाय ओरै मेघालयावबो चिरापुन्जि थांबाय। फाय सिलंआव थांबाय बेयावबो आं बेयाव मोनल' जायगायाव थादों। ओमफाय गार' हिल्सआव थांदोंमोन आरो आरो गोबां जायगा दंबावो दंनायालाय बेरायबाथ' एम आरोना बेयो मोनसे रांनि माने ओ खम जानायाव जों बेरायजोबनो हाया स' बेखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गिबियाव फैसा खामायनो रां खामायनो सोलोंग्रोनां
उम।
बिनि उनावहाय बेरायनांगोन आरो। रां खामायनायजों लोगोसे जों बेरायनांगोनबो। फरायनाय फनायजों फरायनायजों लोगोसे जों बेरायनो नाजानांगोन आरोना जेसेबां हायो एसेबां।
उम। जों फरायनायजोंबो लोगोसे गोबां जायगा बेरायनो हायो।
उम।
उम।
नोंथाङा जेनेबा बे गुबुन गुबुन स्टेटव थांनायाव माबायदि मोनदों माने एक्सपिरियेन्स माबायदि मोनदों मा सोलोंदों एसे बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन। माने बिदिनोथ' उम जेरै ओ उम फिसिल माबायाव थां सिलंआव थांखांबाय माने गुसु जायगा गा बेनि एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंनो खोनथानाय जासिगोन बोरै मोनदों। गुसु जायगा बे माने थांनो थानो मोजां थांनोबो मोजां बेरायनोबो जेरै हाजो हाजो एरि गोबां माने जायगा दं आरो बेरायनो। मोजां जायगा बांसिनानो माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेफोरबायदि जायगायाव बेरायहैनाय जायो।
उम
मोजाङानो मोनदों माने गोबां सोलोंथाइ मोनबोदों थांनानै। जेरै नुदों बिसिनि थानाय जानाय
औ।
बायदिसिना गाननाय जोमनाय हारिमु बिसिनि द्रेस बायदिसिना गोबां माने नुनो मोन्दों आरो सोलोंथाइ मोनसे मोनबोदों मोजां मोनदों थांनानै।
उम।
थांबावनो लुगैदों आरो नोंथाङा थांफेरबाय ना?
ओ थांबाय गोबां बिदिनो आं दहाय खोन्था बुंखाबाय सिगां मानोना आरो दानि जुगावथ' दानि दानि जेनेबा दानि थासारियावथ' जों बे बेरायनो थाखाय एसे सुबिदाया गोर्लै जाबाय गोदोनिुगावथ' जोंना दिनै थांनो थाखाय लामा मोजां गैयामोन गारि मथर नि सुबिदा गैयामोन दानि जुगावथ' जोङो ट्रेनजों ट्रेनजोंबो थांनो हायो लामाजोंबो थांनो हायो आरो अख्रांमोन दावबायनाय जोंबो थांनो हायो माने दा बे जोंनाव माखासे सुबिदा जाबाय एसे गोरलै जाबाय जोंनाव दा प्रब्लेमानो जाबाय रांनिल'सो प्रब्लेम जायो बांसिन जुदि बबां मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो गोसोबा आरो
ओम
दा जों बेफोरबायदिनो माने माबाखौ एसे माने सुबिदाखौ मोनो आरोा दानि जुगाव जेनेबा बेरायेनबा आथिखालनि आथिखालाव दा बेलावसो प्रब्लेम आरो रुबब सम
औ
आरो जों मोनसे जायगायाव थाङोब्ला गोबां सांग्राङै थानांगौ जेनेबा माखासे गाज्रि मानसिबो थायो मोजां मानसिबो थायो स' बेखायनो हमना ला जों ओरैनो सा सानजा भारतआव जोंनाव गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव थांब्ला जोंना आइ एल पि होननाय दङ ओमफ्राय नोंथनि सिगांंनो मोना आइ एल पि खौ जोङो बानायनाया गाहामथार मानो होनोब्ला बे
ओं
बेखौ लायो अब्ला नों मा मा होने एसे माबायाव थायो आरो नों खैथायाव थांनाय मानायखौ
गावनि गावनि रैखाथिनि थाखाय
मिथिनो थाखाय औ बेखौ लानाया गाहाम आरो आं बयखौबो जुदि बेरायनो थाङोब्ला बेखौ खावलायो आरो बेखौ लानो थाखाय
मोजां मोनो।
दा बेखौनो आं बुङो आरोना नोंथाङा दे बुंनो हागोन नामा जोंना टाइमावनो जाखागोन
हागोन बिदिनो जायगानि बेरायनायनि बागैथ' ने दा
मा समाव नोंथाङा बेरायनो मजां मोनदों गोजां बोर ना गरम बोथाव
दा समाव माने गोबां जायगा माने मोनो गोजां बोथोर। बोथोरावबो जेरै दा दैज्लां बोथोरावबो मोजां जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय बेरायनो थाखाय माने गुसु जायगायावनो थांनो मोजां जायो आरो बेरायनो मोजां मोनो। गोजां बोथोराव मोजां मोनो बिदिनो बेरायनो थांनो मानो फेमिलि बिदिनो ज' ट्रेभेल खालामनो मोजां मोनो आरो
दे होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय
ओं ओं दे होमबा ओं ओं।
दे होमबा ना।